हेल औ खोनादों। खोनादों।
दा। दायो
औ औ।
एग्रिकालचार ना मा जोंना बोथोरावथ मा जोंनिफ्रायनो माइ गायनाय ना। माइ गायनाय सोमोन्दै जों रायलायलांनो, गोन आरो बरफ फोराथ गोदोनिफ्रायनो। माइ आबाद मावनानै जाबोखायोना गोदोनिफ्रायनो
ओं। उम
नांगौखौ संनो थाखाय आबाद मावनानै आदब मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो आबादखौ जोङो
उम
जोंनो नांगौ बस्थु जानाय आदारखौ ओरैनो माइ गायनायाव खौ जोङो माइ गायनो थाखायथ' जोङो सिगां मा खालामनाङो हालेवनांगौ ना? हालौनांगोन आरो माइखौ गायनो नां फ्राय जोङो सिगाङाव खोथिया फोग्रोनांगोन ना माइखौहाय खोथिया फोनाय प्रसेसआथ' दङ आरोना माने खामानि दं खोथिया फोनायावबो खोथिया फोनो थाखायथ' जोङो सिगाङाव मा खालामनांगोन हाखौ एवनानै लाग्रोनांगोन आरोना बिनि लोगोसे बे
औ नंगौ।
औवा खौ हेबनानै ख' बायदि बेयावहाय सोमोमोन आरोना जोंनाव खोनाबदों माने हरनैसो सोमनानै बेखौ बोखांनानै बिसो गोरानावहाय आरो बेयाव खोबस फिननानै दोनानै गुदुं जानानै बे गाजा बेरोबा बेखौ अखानायनायै माने बे जाय हायाव हालौवनानै दोनदों ना बेयावहाय माने फोनानै होयो होननानै जों मिथियो आरोना बेनो आरो ना खोथिया। फोनायनि बि आदब खायदा उम। ओरैनो हालौनायाबोथ गोबां मुं।
उम
दङ खारायनानै हालौवनायखौ जोङो सामार होनाय आरो थादाव हालौवनायखौ बर' होनाय होनो आरो ना।
उम
माइखौ जों खोथियाखौ। फुग्रोनानै लायो बिनि उनाव जों हो माने हाया मोनोबा बेयाव गायसिगोन आरो ओ खोथियाखौ गोरलै समाव जोङो गायनाय जाया आरोना माने एसे गोरा।
औ रानानै गायनाय जासिगोन आरो
गायो आरो। ना माइखौ।
औ। गोदोनि दिनावथ माइ गायबा नांगोलजों हालेवोमोन दाथ' अ माइ गायनोबाबो। नांगोलजों हालेवनायखौनो नुनाय नंला नुला आथिखालाव ट्रेक्टर बिदिनो बहुद माबा बुस्थु ओंखारबायना दायो। उम जुगा सोलायबाबो जेनेबा हालेवनायनिफ्राय टेक्टर जादोंब्लाबो जोंथ गायनाय गायनाय माइ गायनायखौ गारनो हायाना बेखौथ गायथारनांगौ।
औ।
गावनि उदैनिखौ सुफुंनो थाखाय
उ
हागोसोना मोसौजों बा मैसो। जोंसो गोदोनि समाव ना सानसेयाव मानि बिगासे एबो हायामोन आरोना ओरैनो दब्लायनै दब्लाय थाम ना ओं। गोसो होनानै हालौथारोबा फुंनिफ्राय बिदिनो आधा बिगाफोरलसो जोङो हायोमोन होननानै जों मिथियो आरो ना आथिखालाव माने ट्रेक्टरजों दस बिगाबाबो सानसेयावनो हालौनाय फोमोन नो हायो बा हालौनो हायो। दायो बिगियानारि नि माखासे आगजु ओंखारनायजों
ओं
बेफोरबायदि खम समनि जेयावनो जि लानो हायो आरो ना,
औ
गोदोनाथ ना लेलाय लेलाय गायनांगौ जायोमोन हालौनांगौ। मोसौजों बिनि उनाव आरो माइ गायनाय,
आरो मै मै होनांगौमोन ओम,
माने बिहेर बा हा गोथौ गोथौ हाबनायाव जोङो मोसौआबो हाबनो हायाबा बेयावथ' आरो जाव बिनानैहाय मै होयो ना?
ओम औ।
आथिखालावथ आरो माखासे गोबां मेचिन सफैबायना। ओरैनो दायो माइ गायनो थाखायबो सुबुंफ्रा माखासे मेचिन बाहायनो हमबाय आथिखालावथ' ना माइ हानो थाखायथ मेचिन बाहायसै गोदोनि समावथ' मा खालामोमोन खासि सिजों हायोमोन ना दानिया खासिजों हानाय माइखौ नुनो मोनला आथिखालाव।
आरो फुं हर खोमसियावनो नांगोल लानानै थांनांगौ जायोमोना दाथ' बिदि नंला सोलायजोब्बाय
गोदोनि आरो दाहोना साब्रै साबा गाहाम लायोमोन माहाजोनफोरा बुरजा बुरजा हा।
माइ औ माइ गायनो था खायनोना।
औ रुवाथि सानै साथाम बेफोरबायदि थायोमोन आरो
उम। श
दाउला गेसिरनोसै। सिगांनाथ' मानि दाउला गेसेेरनायखौसो
उम
खोना संनानै। खौसो सिखारोमोन आरो खोमसि गोसो सिखारनानै हाल होलाङोमोन ना है या है बयबो बेवहाय रावबो मानि
उम
बयबो।
मा बिदि खोमसि गोरोमबो हाब फैया नो बयबो हैया है गलि निफाय
उम।
मोसौ। थाङोमोन ज'मानो
उम आरो गोदो माइफोरखौबो ज'ज' गायलायोमोन ना? ज' ज' गायलायोमोन। मोन सावरि जालायोमोन माइ गायनो थाखाय खिन्थु दायो। आथिखा आथिखालाव सोब फैसाजोंनो हाजिरा लायोसै। गोदोनि बायदि ज' ज' माइ गायलायनायखौ नुनो मोनला आरो दायो।
उम बदल बद गायनाय मोन ना खामानि दामानिखौ सोब फाला बदल मावोमोन
औ
लोगोसे माइ गायखांबा जोङो माखासे नेम ना माइ गायनाय सिगाङावबो माखासे नेमखान्थि दङ ना आ आग्लायो फास्तावहाय माइ गिबि गायजेेनोबा न'आवहाय ना बाराय मोजां नायनानै बा बिस्थिबार बा मंगलबार ना बेफोरबायदि बाराय मोजां। खौ नायनानै जोङो सानजा सा खनानिफ्राय गायजेनो नामा ना माइ गायजेन्नायावबो माखासे सेेस दङ ना ननिफ्राय न'नि उम ननिफ्रायनो माखासे मुवा बेसाद लांफायो जेरै मैथाबो होयो दाना थास। थास गायो आरो ना थास मानोना थास जेरै आथिं गोलाव गोलाव माने एरोना हरो बेबायदिनो माइफ्राबो माने बिदां गोलाव हरथों बा गसा जाथों होननानै जोङो थास'खौ लांनानै गायहैयो आरो बेना बियो
ओं
दि माखासे फोथायनाय दं आरो बरफोरनाव गोदोनिफायनो औ आगसिथिं गायो मानोना आगसिथिं ना आगसिथिं गायजेनोना मायखौ मानोना आगसिया जादों जों जोंनि लोखि ना आसिया आखि आखाइया बेनिखायनो लोखि माइनाव खौ गायजेन्नायखौ आखिथिं गायनानै गायजेनो आरोना हयत उनाव बे फासाव गायजेननायाव आगसिनिफ्राय उनाव हाय आरो आगदाथिंनो गायजोबसिगोन आरो बेफोरबायदि माखासे फोथायनाय। दं आरोना। उननियावहाय आथिखालावबो माने सोलिबोगासिनो दङ आरो माइ गायखाङोबा ना माइ गाय। साहा सानजा खनायावहाय माने बाख्रि गायबोनाय बेफोरबायदि हुदाबो दङ जोंनियावनो बाख्रि होनबाथ' माइ दोनग्राखौ होनो नालाय ना जा माइया ग्रोम ग्रोम जाथों। ना बि बेफोरबायदि थायनाय हिसाबै बे बाख्रिखौ गायै जानो हागौ जाहाथे मोजाङै माइया जानानै बाख्रियाव बुंहैयो बेफो ओ बेफोरबायदि फोथायो आरो जोंनि बर'फ्रा बेनो बे बाख्रि खौ गायख'नो जानो हागौ।
औ।
माइ गायखांनाय बै सानखालिबो जोङो मा होनो हाल जांख्राना हाल जांख्रा माने हालौनायखौ माने जोबहोनाय होननानै
ओं।
ना, नांगोलफोरखौबो माबाजों लावथिजों थे थे, औ बिदि देयो माने खस्थ' खालाम होननानै बयबो मा रंजा बाजा बे सान खालि दुखु खस्थ'खौ अ होखारनानै जानाय लोंनायबो खालामो आरो।
उम।
दे होमबा जासिगोना। दिनैनि टपिकआ।
औ।